औ। खुलुमबाय नोंथां।
औ।
औ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम ओ खुलुमनाय ओ जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय।
औ आंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनायखौ बावहर नाय थाबाय ।
औ औ आं नोंथांजों ओ जा न'खराव बर'फोरनि न'खराव ओ गोदोनिफ्राय आरो दासिमहालागै फिसिजाबोबाय थानाय जिब जुनार ओ बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन ओ जा जिब जुनारा जोंनि थाखाय मा खहा खालाम औ मु-मुलाम्फा लाबोयो जोंनि संसार जानायाव माबायदि हेफाजाब होयो बेफोरनि सोमोन्दैनो नोंथांजों ओ फंनैसो सावरायनोसै।
औ दे नोंथां।
औ औ। ओ जोंनियाथ' ओ बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो मोसौ ओ दाउ अमा बेफोरबायदि गोबां ओ जिब जुनारफोर लानाय जायो बेनि गेजेरावनो मोसौआबो मासे ओ नोंथां लाहानि न'खराव ओ मोसौफोर दोङो नामा नोंथां आरो मोसौ दोङोब्ला नोंसां नोंथांआ जेनेबा ओ बेखौ माबायदि जोथोन लाखियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां जोंहानावथ' मोसौआ गैलालै। सिगां दंमोन दंनाया सिगां जोंहा
सिगां फोरै माबोरै जोथोन लाखियोमोन? एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जों मोसौखौ फुङावनो ओरै ओ अरन फारसे नङाबा लामा फारसे जेराव गांसो थायो बिथिं होरुनना दोनहैयो लाना थांनानै जोङो खाना दोनहैयोमोन। बिनि उनाव जोङो सानजौफु फु जाबा दै दौहैयो
औ औ
बोस्लायनाबो फैयो जायगाखौ जेराव गोदान बिसोरो जानो हानाय बायदि गोदान हाग्राफोर जानो हानाय बेबायदि आरो बेलासे खेबसे दोस्लायबावो जायगाखौ बिदिनो खेबनै बा खे से बिदि सोलायनाय जायोमोन आरो दिनाव औ ओमफ्राय बेलासि जाबा लाबोफिनलाय ओमफ्राय थाम्फैनि थाखाय जोंङो जिगाबनि ओ बुन्था हेबनानै जोंङो सावना होयोमोन जेराव थाम्फै माबा माबि एम्फौ एनला बेफोरखौ जोंङो होखारोमोन आरो ओमफ्राय हरावबो जोंङो जिगाबखौ जिगाब खाथियाव खानानै दसे दोन थ'योमोन ओमफ्राय जोंङो मोसौ गलियाव लाबोनानै मोसौखौ खानानै दोननाय जायोमोन आरो ओमफाय मोसौ गाय बो दंमोन जोंहानाव मोसौ गाइ जि जेराव फिसा होनाय टाइमाव जोंङो गाइखेरबो सेरनानै गाइखेरजोंबो जोबोर मुलाम म्फा मोनोमोन फुंनि लोंनाय मोनानि लोंनाय गाय खेर
ओ ओ जोंनावबो औ मोसौ दंङोमोन नों थां जोंनावबो
औ माबायदि नायो
औ जोंनाबो औ जोंनियाबो ओ मोसौनो ओ फुङावनो जोंनियाबो मोसौखौ दुब्लि फारसे होनानै लांनानै ओ हेंगारना होनाय जायो आरो जोंनिखिजा मोसौखौ बिनि उनाव ओ सानजौफु फु समायाव ओ मोसौखौ दै दैमानि फारसे एबा फुख्रिनि फारसे होना लांनाय जायो ओ जाहाथे मोसौआ दै मोनदोङो। बिनिफ्राय ओ बेलासि जानाय लोगो लोगोनो जेब्ला मोनाहां सम जायो बै समाव मोसौखौ जोङो होना लायनानै ओ न'आव लाना फैनानै ओ जा हाथाइनिफ्राय मैगं थाइगंनि रिजिक ओ आग्लायनाय बेफोरखौ न'आव लाना फैनानै जोङो संनानै ओ गुन्दैजों लगायनानै बेनो दाना महरै होनाय जायोमोन आरो मोसौनो।
औ
उम
नोंथांमोननिथिं एसे बेलेग खालामनाय जायो माने जोंनिथिंनिफ्राय।
औ
ओ थारै ओ मोसौआ उम नोंथां हानावदि मोसौ दंमोन ओ नोंथाङा दानिसे ओ गाइखेर सेरनायनि बाथ्रा बुंदों ओ गाइखेर सेरनानैबो बर'आव औ माबा गाइखेर सेरनानैब्लो सेरनानैबो मोसौनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओ गोबां पनिर ओ माखन, घिउ, गाइखेर मैखेर आरि मोननो हायो नोंथाङा ओ गायखेर जा पनिर बानायनाय बिनि एसे प्रसेसखौ आङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' गाव बानायफेराखै नोंथां
औ औ ओ।
नुनाय बायदि खोनानाय बायदिब्ला गाइखेरखौ जोङो गिबियावनो नारेंजों एबा भिनेगारफोरजों सोखावना लाग्रोनाय जायो आरो उम। बेनि उन नाव जों जा माखन मोनो बेखौ गोरायै नार थाबना एबा सेबथाबनानै जोङो बेखौ एसे गोरा खालामनानै जों बेखौ पनिर महरै मोनो होननानै खोनानो मोनदों आर रो नंगौना नङा नोंथाङा एसे
नंगौ नंगौ नोंथां औ। औ ओ बिदिनो ओ पनिर बानायनायनि सिगाङाव जों ओ जा गाइखेर बेखौ जोङो एसे फुदुंनानै लाग्रोयो आरो ओ फुदुंखांनायनि उनाव बेयाव ओ भिनेगार बा ओ नारेंनि रोसि बेखौ सेबनानै होनाय जायो आरो जाहाथे गाइखेरा गावो बिनि उनाव ओ जेब्ला गाय खेरा गावगोन अब्ला बे गाइखेरखौ जोङो थिखांनानै लायो आरो थिखांना लानानै बेयाव ओ गाइखेरनिफ्राय जा दै ओंखारो बेखौ एसट्रा आरो जा पनिर ओ पनिर जाय पनिर जागोन बेखौ एक्सट्रा खालामना लाग्रोयो आरो बेनिफ्राय गांसै ओ दै सररग्रा हिस्रियाव बेखौ जुथुमना लानाय जायो। जुथुमना लानायनि उनाव ओ माबा मोनसे आइजें एबा खामफ्लायनि सायाव होनानै बेखौ होसिनना दोननाय जायो जाहाथे ओ बेनि जा दै बे दैया मोजाङैनो ओ सरगारलाङो आरो बेनि उनाव ओ सरगारनानै खमैबो थाम ब्रै घन्टा बा बा घन्टासो बेखौ ओरैनो दोननाय जायो दोननायनि उनाव ओ बेखौ हाब्लानो जेनेबा दोनखांनानै बेखौ हाबानो बेयो जासिगोन आरो पनिर महर लासिगोन बे
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां आं बारा गुवार दै मोनथिनाय जायाखैमोन मान मानोना जोंहा ए मोसौआबो मासेलमोन नालाय। गाइखेराबो इसां ओंखारामोन। बिनि जाहोनाव जों न'आव साहा लोंनाय बा आलासिफोर फैनायाव गाइखेर होनाय बेफोरावलसो बाहायनाय जायोमोन नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो ओ मोसौनि अनगायैबो ओ जोंनिया अमाफोर लाबावो। बे अ अमा अमा लानायखौ नोंथां लानियाव ओ नोंथाङा मोनफेरदोंमोन नामा अमा फिसिनो।
औ नोंथां जोंहानावथ अमाया दाबो दङ। अमाखौबो जोंहा लाबायानो। थायो। जों बोसोर बोसोर औ बोसोर बोसोर अमा लाबोनाय जाबाय जोंहा।
औ औ औ ओ अमाखौ नों नोंथांना ओ मा आदार होयो एबा ओ दानबेसे फिसियो आरो फिसा ओ फानो नामा नोंथांलाङा एबा ओ फिसाखौ फानो ना ओ बुन्दा खासि बानायना फाननो इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंहा बांसिनानो बुन्दा खासि बानायना फाननाय जायो। मानोना जोंहा सु समनि आंखाल नालाय गासैबो नआव थाजोबनाय जाया ओ फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसेल नायनाय जायो।
औ औ औ।
लांनानै मोनायाव आदार होनायल जायो नालाय। जोंहा आदार खौ फुङावहाय ओंखाम ओंखामबा बै औ माइ जावनानै जे बासियो। ओ मा होनो एंखुर एंखुर। एंखुरखौ जोङो ओंखाम महरै संनानै एसे गुन्दै होनानै ओंखाम खालायबा मा ओंखाम खालाय थानाय बा मैगंफोरनि बिगुर थानाय बेफोरजों लागायना होयो। आरो जोङो थास थास गिदिर गिदिरखौबो दानना लायनानै रुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथाङा ओमफ्राय बेमारनि थाखाय ना गोरान ना गोरान गुन्द्राखौबो औ बेखौ होफायोब्ला मोजां जायो होननाय होननायलाय जोंहाबो गोदोनिफ्रायनो बेखौ बेखौ होबोबाय थानाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां आंबो खोनानोसो मोनदों नोंथां।
औ नों नोंथांमोनहाबो अमा दं ना?
अमा दङ नोंथां ओ जोंहा नाथ दा मासेल अमा दङो नोंथां नआव।
औ। जोंहानाबो मासेयानो।
औ औ औ।
नोंथांमोना माबायदि बिदि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मा मा बायदि
जोंहाबो ओ अमाखौ थानो हानायनि थाखाय मोनसे गन्द्रा अमानि गन्द्रा जोंहा लुना होनाय जादों आरो। बेनिफ्राय ओ ओ अमाखौ जोङो हराव गन्द्रायाव खायो आरो जेब्ला सान ओंखारो फुङाव बेखौ बारि न'नि जा गाम्बारि बारि ओ बेयाव खाहैनाय जायो आरो ओ गाम्बारि बारिया न'नि ओ खाथियावनो दोङो नालाय बेनो बेखायनो गाम्बारि बारियाव जोंहा खानानै दोनहैयो । बेनि उनाव गाम्बारि बारियाव बियो माने खियो आरो जेब्ला गाम्बारि बारियाव लांगोन अब्लासो बियो खिगोन ओ बेयो गन्द्रायाव थानाय समाव खिया बेनिखायनो जोंहानिया जायगाया लेथ्रा जाया आरो । ओमफाय जोंहा ओ बेनो गुन्दै होनोसै ओ गुन्दैखौ गोबां ओ थास'नि थास' रुनाय मायबा मैगं रुनाय बेबायदिजों लगायना होनाय जायो आरो ।
औ नोंथां
थां जोंनिया टाइमाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायना गोबां गोजोननाय मोनबाय । आरो बर'नि जिब जुनार फिसिनायनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय ।
औ नोंथां आ-आंबो जोबोर मि थिनो मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
ओम दे खुलुमबाय नोंथांखौ
औ दे खुलुमबाय नोंथां